औ औ खोनादों।
मा खालामदो?
ओरैनो दं।
अ ओंखाम जाबाय?
ओंखाम जाबाय फुंनिखौ जाबाय दा जाथ'आखै सानजौफुनिखौ
अ अब्लाथ' दाथ' फ्रि ना नोंथाङा? अ अब्ला आं मोनसे टपिक लानानै फैदो बे टपिकनि सायाव रायज्लायजागोन नामा? टपिकआ जाहैदों जोंनि बर'फोरनि ओंख्रिफोरनि सायाव आरोना। औ मैगं थाइगंनि सायाव। अम बर'फोराथ' गोबां रोखोमनि मेगं जायो नोंथाङा बेखोथ' मिथिखागौ आरो माखासे मैगंखौस मिथिंगानिफाय बुथुमना लायो आरो माखासे मैगंखौ जों न'आवनो गावनो गाव जोलै बेगर दोननानै फोनानै लायो आरो बैफोर मैगंफोरखौ मा माजों संबा गोथाव जायो बेफोरखौ बर' फोरा गोदोनिफ्रायनो मिथिखायो आरोना बेफोरनि बागै दोरोङारि गियान दंखायो होननानै जों मिथिगौ आरो आरो बेबायदिनो जेरै मिथिंगानिफ्राय मोननाय मैगं होनना बुङोब्लाथ' दिंखिया लाफा सायख' दौस्रेम मानामुनि स'ना फुलि रुफाफुलि आरो बिदिनो खारौ खान्दाय बिबार खारौ खान्दाय बिजौ बासिखा बिबार सेपालि सेवालि बिबार बेफोरखौबो जायो आरोना बर'फोरा आरो बिनि अनगायैबो खिफि बेन्दों बेफोरखौबो जानाय जायो आरो न'आव गायनाय मैगं होननानै बुङोब्लाथ' जोङो जेरैहाय लाइ लाफा आलु कबि बेफोरखौबो गायो आरो आथिखालाव आरो नोंथाङा बेफोरनि बागै माफोर मिथिगौ नामा औ
औ औ
औ औ
औ
औ
आथिखालाव
औ
औ
औ औ जेरैबायदि जोंथ' बर'फ्रा गोबां ओंख्रि संनानै जायो होननानै बुंखादोंना बायि स' बे ओंख्रिखौ थाव होनो थाखायबो माखासे जों मिथिंगानिफायनो मुवा बेसादफोर बाहायो जेरै बे ओंख्रियाव होनो थाखाय दुन्दिया गंगार दुन्दिया आरो बिनि सायाव नेरसिं आरो बिनिफ्राय अन्थाइ बाजाब बेफोरखौबो बाहायफायो आरोना आरो बिनि अनगायै बै ओंख्रियाव थाव होनो थाखाय माखासे जों ना बेदर बेफोरखौ होफानाय जायो जेरै सबायजों दाउ अनलाजों दाउ बेफोरफोरखौ आरो आरो बे अनलाजों औवा मेवाइ बासेखा बिबार बेफोरबायदि जानाय जायो आरोना आरो बिनि अनगायैबो गोबां जों थिनानैबो जानो हायो माखासे माबा मैगंफोरखौ आरो जेरैबायदि बासिगा बिबारखौ जोङो सान्दुुङाव फोराननानै गोरान खालामना दोननानै बेफोरखौ जोङो उनाव जानो थाखाय आरोना जेब्ला बासिगा बिबारनि बोथोरनि सिजोन गैया अब्ला बेखौ जानो थाखाय जोङो भयामाव मोजां मोजांनो फोराननानै सोनानै दोननो हायो आरो आरो बिनि अनगायैबो माखासे गोबां बिदिनो फोराननानै थिनानै दोनग्रा जाग्रा मैगंफोर फोर दं जेरैबायदि मुला गुन्द्रुग औवा मेवाइ औवा मेवाइखौबो जोङो बेखौ माखासेया आसार बोखामनानै दोननाय जायो आरो माखासेखौ मैगं जानो थाखाय गोखै खालामना दोन नाय होननाय बुङो आरो बेखौ गोखै खालामनानै दोननाय जायो आरो बर'नि नि मोनसे मैगं होनना बुङोब्ला जों मैथा मैथायाथ' गोबां रोखोमनि दंना जेरैबायदि मैथा गोखा मैथा गोखै बेबायदि ना बेखौबो गोबां मुवा बेसाद बाहायनानै संनाय जायो आरो जेरैबायदि बिदि ना बेदर बेफोरजों गोबां गोथाव जायो आरो बेफोरफोरखौ संनायनि गेजेरजों आरो बर'फोरनि फ्रेभरेट जाग्रा होनना बुङोब्ला नाफामाबोथ' मोनसे ना बर'फोरनि नाफामखौ बर'फोरा बेखौबो थिनानैनो जायो बेखौ नानिफ्राय बानायनाय जायो आरो बेखौ गोदोनिफ्रायनो जाबोबाय थानाय हिसाबै आथिखालावबो नुनो मोननाय जायो आरो बेखौ औवानि हासुङाव सोनानै दोननाय जायो नाफामखौ फोराननानै देनानै बे देनायाव गोबां थावग्रा मुवाफोर होनाय जायो जेरै खारै खारै होनानै देनाय जायो आरो थास' थास' बिसं बेखौ होनाय जायो आरो नोंथाङा आरो बेफोरनि बागै माबाफोर मिथिगौ नामा
जोङो गासैबो क्लाासनि बेलायाव गासैबो समनाय जों नुनो मोनो आरो
औ
थास' बेदर थास' बेदर बेखौ बो
औ
आरो थास' थास' बिबार
औ
आरो बेफोरखौ जानानै जोबोर गोथाव मोनो
औ
आं मोनसे जेनेबा
अनलाजों दाउ अनलाजों दाउजों माने मा रोखोमनि संनाय जायो आं बेनि सोमोन्दै फनैसो बुंनो नागिरदों आरो खि आं दा
औ बुंजागोन दे
मानो दा अफिस मोननो मानाय नथाय गिबियावनो माने माइरंखौ माइरंखौ सोमनानै दोनो आरोना औ माइरंखौ माइरंखौ सोमनानैहाय माने उनावहाय बेखौ
गाषा बिखौ देयो आमफाय उनो आरो बिनि उनाव माने
बेबायदिनो जगार खालामना लासिगोन बानलु सामब्राम सामब्राम गोजाखौ बेखौ जगार खालानामनानै गिबियावनो
औ
बिनि उनाव आं अनगुदैयाव माने दैजों गलायनानै मोजाङै गोदौहोना मोजाङैनोदङ गाव बेखौ लेरफानायखौ बुंनांगौ दि बेयाव गारसिननानै होयो आरो खथि मोनलााजों दावनाय जायो आरो
औ
जानो जोबोद गोथावो आरो नोंथां बेबायदिनो सबायजों
औ
गोथाव मोनो जानो जेनेबा सबायजों सामजों ना
औ औ आरो बिनि अनगायैबो बर'फोरनि मोनसे ओंख्रि बुंनि आंङो जेरै नारजि नारजिखौथ' जों थिनानैबो जायो बेखौ जोङो गोथां टाइमावबो जायो मैद्रु हिसाबै जेरै बारजि नारजि दोलो नारजि दोलोखौथ' जोङो ओरैनो ना गोरानफोरजोंबो जायो आरो जोंनि स्पेसियेलि होनना बुङोब्ला अब्ला अमाजों अमाजों जानाय जायो आरोना बेखौ बे संनायनि बागैनो आं एसे बुंनोसै नारजि दोलोखौ मादि सङो गिबियावनो नारजिखौ फोरानना दोन औ फोराननानै दोननाय थिनानै दोननाय नारजिखौ बेखौ दैयाव दसे एसे गोबाव समनि थाखाय सोमनानै दोनो आरो बे सोमनानै दोननायनि उनाव बेखौ सुखांनानै मोजांनो दैयाव सुखांनानै बेखौ सारायाव होनानै संख्रि होनानै दसे रेबहोनाय जायो आरो रेबहोनायनि उनाव बेखौ दै होनानै मोजांनो रुइहोनो थाखाय खारै संख्रि बायदि होनानै गोदौहोबाय थानाय जायो आरो बिनि उनाव जाय बे अमा बेदरखौ रेडि खालामना लानायनि उनाव बेखौ मोजांनो नारजिखौ ओं उनग्लिखांनानै बै अमा बेदर एवनाय खौ मोजांनो होनानै संनाय जायो आरो बेबायदिनो। अब्ला दिनैनि बे रायज्लायनायखौ बेहायनो दोनथ'जासिगोन नामा नोंथां?
औ जागोन दे।
औ दे।
औ दे।